लौ औ खोनादोंना नोंथां। औ।
औऋ
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमसि। अब्ला जोंखौ दिनै।
औ।
दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथाङा। सावरायनो हागोन ना
औ सावनाय जागोन।
औ अब्ला आं नोंथांनाव सेथियावनो नोंथांखौ एसे दैज्लां बोथोरनि मादि बुंनो थाखाय खावलायनाय। खा।
औ जेरै दैज्लां। बोथोर होननानै बुंबाथाय जोङो अखा जु' जु बेबायदिनो। दै लोमसावनाय आरो। बेबायदिनो जोङो। दैज्लां बोथोरावहाय जोङो बेबायदिनो दायो। बेबायदिनो खोथिया फोदों आलि दानदों बेबायदिनो आरो माइ गायनाय सम। बोथोरावनो बेबायदि जोङो आ बेबायदिनो आदारफोरखौ जोङो माइ गायनानै बेबायदिनो बुथुमना लानो हायो। यो। जोङो बेबायदिनो। दैज्लां दैज्लां बोथोराव मिथिगौ जोङो बेबायदिनो गोबां गरम सान्दुं गोसा जायो आरो अखाबो बेबायदिनो हायो जोङो आरो अखा। खौबो नांगौ जायो। अखा हायाबाबो जोंनि थाखाय माइ गायनो दिगदार जायो बिनि थाखाय खै जोङो अखा खौबो नांगौ जायो अखाबो सान्दुंबो नांगौ जायो बेबायदिनो दै लोमबासो दुब्लिफ्राव दै थाबासो जोङो माइफोरखौ गायनो हायो आरो आदारफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो नोंथाङाबो आरो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन
औ औ नंगौ
औ
नंगौ दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जों बयबो बो मोनथिखायो दैज्लां बोथोराव ओ जोंनि आसाम बा भारत हादराव गोबां अखा हायो आरो बे अखाखोनो खाबु लानानै ओ जों आबादारिफ्रा जिहेथु जोङो ओंखामनि ओंखामनि सायावनो ओंखामखौनो जानानै थांना थायो जिहेतु बांसिनानो भारत हादरनि सुबुंफोरा बेखायनो जों ओंखाम ओंखामनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ खालामनाय जायो इनिखायनो दैज्लां बोथोराव आबाद मावोब्ला जोंहा खम खरसायाव नो मावनो हायो जेरै दैफोरा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोन नो हायो अखा दैमा दैसा बेफो फोरनिफ्राय दा मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव आबाद मावोब्ला जोङो दैफोरनि प्रब्लेमाव जेंनायाव गोग्लैयो इदिनो मेसिनारि बुस्तुफोर बाहायनानै गोबां रां खरसा जायो बेनिखायनो जोङो बांसिन दैज्लाङावनो नोजोर बोयो माने जोङो आबादारि हिसा साबै आरो ना माइ आबानि थाखाय दा बेयाव गोबां सुबुङानो दायो बे समाव मावनाय दांनायदों मुखुब जानांगौ नोंथांमोनाबो मुखुब जोंबो मुखुब इनो दुब्लियाव फोथाराव बिदिनो हालेवनाय खोथिया फोनाय माइ गायनाय दा बेफोर आरो दा दैज्लां बोथोर बुङोब्ला जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय थारैनो अखाया मोजां आरो गुबुन फारसे थिं जोङो नायोब्ला बेफोरखौ जोङो माखासे जेंनाफोरखौबो नुजानाय मोनो जेरै दैज्लां बोथोरनि गेजेरावनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ दैबाना जायो दैबाना जानायनि गेजेरजों गोबां आबाद फोथारफोराबो माने ओ सिलिंखार जालांनाय खो जों नुनो मोनो। नांगौनि बारा अखा हानायनि जाहोनाव बेफोरो सोमजियो आरो माखासे दैमा दैसा फोराव दाखोर जेंलु जेंला सोमजिनाय जाहोनाव दैया आ गडै
औ
गाहाय फारसे बा थोला फारसे बोहैलांनो हायो जाहोनाव दुखोनानै दै बानाया सो सोमजियो बेयावबो माखासे जेंना सोमजियो आरो हाजोनिफ्राय बोहैनाय अरुणाचल भुटान बेबायदि दैफ्रा जोबोद गोख्रैजों फैनायनि जाहोनाव दैमा सेरनि हाब फोरखौ माने खुरखानानै सिलिंखार खालामो जायनि जाहोनाव गोबां आबाद फोथार आरो न' बांफोरा माने सिलिंखार जालांनायखौ जों नुनो मोनो। दा दैलां बोथोराव जोंनि जों बिदि जायो आरो गोबां जायगाफोराव मा ने दासिमबो लामा हान था मेलानि सुबिधाया माने एसे खम। सोरनावबा दा सिमबो पाका लामा बेफोरबायदि जायाखै दा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गारि मथरनि अनजिमायाबो बारा जाबाय जिहेथु दा गारि मथर खारनानै लामाया गाज्रि जालाङो। हाब्रु गो थौ बेफोरबायदि जानानै गोबां गथफोरा माने फराय फसा फरायसालिफोराव थांनायाव जेना जेंसिदिं जानाय खौ जोङो जोंनि मेगनजों नुनो मोनो आरो बबेबा दैसा दैमा बारनानैबो थांनो गोनां जायो। जाय जायगायाव माने पाकानि दालां गैया बा खना खनला जायगा बे फोराव माने सरखारनिफ्रायबो सुजुगखौ दासिम माने आजावना लानो हाथवाखै बे जायगायाव जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखायबो माने जेंनाखौ नुनो मोनो आरो गोबां बेबायदि जायगायाव माने दै बारनायाव फरायसालियाव थांनायाव बिदि गोदोनानै बुखारनानै थैनायखौ जों नुनो मोनदों
औ।
बांद्राय दैबाना जानाय जाहोनाव बहाबा आनजादनि बोथोराव आनजाद होनो हायै बा फराय फरायसालियाव थांनायाव माने सुति खालामनो गोनां जानाय बेफोरखौबो जों माने नुनो मोनदों आरो बिदिनो फरायसुलि फरायसुलि फरायसुलाफ्रा बे स्कुल फारसे थांनायाव गोबां अ खा हानायनि जाहोनाव बिदि देहा फोरा लोरबां जालांना लोमजाना थानायखौ जोंङो नुनो मोनदों। दा माखासे जेंनाफोरखौ आं बुंथिनानै हो बाय दा नोंथाङाबो माखासे जेंनाफोरखौ बुंथिगोन होननानै आं मिजिं थिबाय।
नंगौ, नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो सैथो। बेबायदिनो दै ज्लां बोथोरावहाय गोबांथार बेबायदिनो अखाखौबो नांगौ जायो आरो बाराद्राय हाबाबो बेबायदिनो जोंनि थाखै जोबोद खहाबो जायो। बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव गोबांथार बेबादिनो दै बाना जानानै बेबादिनो नफोरखौ बुखारनाय नुनो मोनो। आरो नंगौ बेबायदिनो बबेबा बबेबा गामियाव बेबायदिनो दैज्लां बोथोर होनोबा जोबोर खस्थ' जायो लामाफोरनि थाखै आरो गथ'फोरनि बेबायदिनो इस्कुलाव थांनाय हान्थिनायनि थाखै। लामानि थाखै जोबोद खस थ' जायो। बेबायदिनो बारा द्राय अखा जे जे फैबाबो बेबायदिनो हाब्रु दैब्रु बेबायदिनो लामा मोजां नङिनि थाखै बेबायदिनो गथ'फोरा इस्कलाव हान्थिलांनो जोबोद खस्थ'बो जायो। नंगौ दा बुंनो थाङोबा दा जोंनि गामियावनो बेफोर बायदि लामानि थाखै बा जोंनियाव बारा सुबिदा गैया। बेबायदिनो दैज्लां बोथोर बाथाय बेबायदिनो लायस'नो दिगदार जायो। जोंनिया दाबो फाखा आलिबो नङा जोंनि लामाया।
औ।
दिनो दैज्लां बोथोर बाथाय जोंनिया खस्थ' जायो। बेबायदिनो दैबानाफोरजों लोमसावला बायाबाबो लामाया हाब्रु बेबायदिनो दै थायो। गारि मथर थांनो लांनो आरो बेबायदिनो हान्थिनानै थांनोबो जोबोर खस्थ' जायो।
औ।
गौ बेबायदिनो दाब दाब बबेबा ब दासिमबो दङ। अ बेबायदिनो फाखा आ जोबोद खस्थ'। ेबायदिनो दै बारनो गोनां दलंफोर बेबायदिनो मोजां गैया। बेबायदिनो दैलांनि जाहोनाव जोबोद खस्थ'यै हान्थिनो गोनां जायो।
औ।
आरो बेबायदिनो अखाखौबो नांगौ जायो आरो फारसेथिं नायोबा बिदिनो जोबोद खस्थ'बो जायो आरो देहानि थाखायबो बे बायदिनो दैज्लां बोथोराव गरमजों बेबायदिनो जोंनि बेमार आजारफोराबो नंगौ, जा जायो बांसिनै जानो हमो बेबायदिनो लोमजानाय गगा मोननाय बेबायदिनो नो जोंनि गथ गथाय बेफोरा जोबोद बेबायदिनो दै दैज्लां बोथोर गरम बोथोरावसो जानायखौ नुनो मोनो मोदै मा मिथियो सावरायबावनो हागोन
ओ जों दायो औ खोनादों खोनादोंना जों दायो जिहेतु दैजलां बोथोर बोथोरनि सोमोन्दै सावरायदों दा दैज्लां बोथोराव जोंहा माखासे आ मुलामफा खहा सुबिदा असुबिदा बेफोरखौ जों सावरायबाय आरो जों माखासे असुबिदाफोरखौ सावरायबाय दा आरो बेखौ जोंङो सुबिदा खालाम खालामनो बोरै हायो आं बेखौ फंनैसो बुंनोसै जोंहा जिहेथु आबाद फोथारफोर मावो बे आबाद फोथारफोराव बांसिन बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव हाजोनि दैया गोख्रैथि फैना फैनायनि जाहोनाव माने गोबां खुरखायो दा बे खुरखानायफोराव जोंङो दैज्लां बोथोर जायैनि सिगांङावनो मानो गावारि खोन्दोजों लाबोबा सरखारारनि खोन्दोजोंब्लाबो माने प्रटेकसन माने दैया जेन आबाद फोथारखौ खुरखानो हाया जों बेफोर खौ राहा लानो हायो आरो लोगोसे जोंङो जोंनो नांगौ जेरै लामा सामा जोंहा मोजां गैया दालां मोजां गैया जों बे फोरखौ खालामना लाना
औ
दालांफोरखौ जोंङो सरखारारनिफ्राय मोनाब्लाबो गावनो औवाफोरनिफ्राय मोजांङै बानायनानै माखासे हाथावना फिसा फिसा दै दैसाफोरखौ जोंङो बानायना लानो हायो आरो लामाफोरखौबो जों बानायना लानो हायो आरो जोङो सुजुग मोनोब्ला जोङो ओ मोनथावना जायगायावब्ला जोङो सर खानि निफ्रायबो जोङो बेफोरखौ खालामना लानो हायो। मानो होनब्ला गासिबो जोङो ओ बे सुबुं दारा हादराव बिनाय आरो गासैनिबो मोनथाय दं नालाय जोंनो राजाखौ सायख'यो बेनिखायनो जों हायो आरो जोंनि आ खायावनो माने थायो।
औ। नंगौ नोंथां बुंनायाबो सै सैथो गासैबो बेबायदिनो जोङो दिनै नोंथांनि बेबायदिनो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै मोजां गुवारै बेबायदिनो साव रायनो हाबाय सोलोंनो हाबाय। अब्ला दिनै दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दोनथ'सै गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।
औ।